औ नोंथां खोनादों ना? औ औ नोंथां खोनादों आंबो।
अ नोंथाङा जुदि दा फ्रि दंब्ला आं मोननैसो खामानि आरो जिउ खामानि आरो जिउ ओ जिउ दानायाव खामानिनि सोनारनाय बेबायदिनि मोननैसो सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां हागोन।
अ होमबा नोंथाङा दा जोङो जिउ दानायाव बा जिउ सोलिनायाव जोंनि खामानि माबायद दि खामानि मावनांगौ आरो माबायदि खामानिखौ जोङो ओ गोसो मोदोम लानानै ओ बाहायजायो आरो खामानिया जोंनि जिउनि थाखाय माबायद दि मावनांगौ जायो बेबायदिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बेहेर नानै होगोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ जोङो थां जिउ खुंनाय बा जिउ खांनायाव जोङो ओ माबा नङा माबा मोनसे खामानिखौ जों मावफानांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै बे बुहुमाव गोबां
गुबुन गुबुन आलदा गुबुन गुबुन बिफाननि खामानिफोर थायो। जेरै माबेबा मोनसेया जाहैबाय ओ जों फालांगि मावनाय आरो साख्रि मावनाय सरखारि साख्रि आरो जेरै प्राइभेटफोराव खामानि माव नाय बेफोरबायदि गोबां बां जोंनि जिउआव खामानि दं आरो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बेफोरखौ गावनि जेनाख खि माबा ओ माबाजोंहाय गावनि गोसोनि माबाजों ओ सायख'नानै मोनसे मावनांगौ जायो जोङो। जिउ खांनांगौबा बे बुहुमाव दा जोङो औ नोंथां दा जोंहा ओ खामानि मावाबानो जों जोंहा जोंनि साननाय हनाय बा रां रुफानि जे जेंना बेफोरखौ जों सुस्रांनो हाया। नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां दा जों बेखायनो गावनि गोसो बायदि ओ नों फालांगि मावनो ना साख्रि मावनो ना बबा ओ प्राइभेट स्कुलफोराव नोङो फोरोंगिरिनि खामानि मावनो नोंनि सायाव बे जेखुनु ओ मोनसे नोंथाङा बासि बुजिनानै बा सायख'नानै नोंथांङा मावनांगोन। जाहाथे जोंनि जेनाखि ओ जि खांनाय उन संसारफोरनि इयुन संसानफोरनि जेनाखि जोंनि फैनो गोनां जेनाखि सम बा दिनफोर बेफोराव जोङो जाहाथे ओ ओ मोजाङै मोजां जेनाखि जिउ खांलांनो हायो आरो जेबो दुखु सिन्था बा रांखान्थिनि बा रांखावरिनि जेंना गैयालासे। नङा होमबा नोंथां? औ दा जोंहा नोंथाङा जेरै ओ सोंदोंमोन आंनाव ओ बेफोरनिबो जिउ खांनायनि बागैनो मा मा खामानि मावनांगौ मागौ होननानै। दा बेखौ आं मोनसे थोंजोङै बुंनो हाया नोंथां जिखुनजाया बेयो गावबा गावनि जे मोनसे साननाय हनाय बा गावनि एक्सपिरियेन्स मोनसे थायो बेफोरनि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावनो हायो जेखौ मोनसे खामानिनि सायाव जोङो ओ मोनसे फालांगि बा मोनसे खामानि बिनि सायाव जोङो जेबो जुदि जोंहा बिनि सायाव गियान गैयाबा जोङो बे खामानिखौ मावनो हाया सिगां जोङो बेखौ सोलोंग्रोनांगोन सबसे बयनिख्रुयबो गिबिसिन जे जों खामानि मावनांगौ बेनो जाबाय जोङो ओ फो सोलोंथाइ लाग्रोनांगौ। नङा होमा नोंथां? सोलोंथाइ लानायनि उनाव जोङो जे जों खामानि बा माबा मोनसे मावहैनांगौ बेफोरखौ जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों नो जों मोन्थिलांनो हायो। गिबिथारावनो जोङो ओ गाव गावनि गथ' गथाइफोरखौ फिसाफोरखौ जोङो ओ फोरो फरायसालियाव मुं थिसन होग्रोनांगोन। आरो देरनानै जेब्लानाखि नोंनि ओ जेनाखि सोलोंथाइ लानाय सम फरायसालियाव बे जेब्ला जोबहैगोन अब्ला नोङो बेनि फ्राय नों गावखौनो मोनसे लामा नागिरना लानांसिगोन। मा मावनो मानि सायाव अफाव सोलोंथाइ लाबावनो मा फरायबावनो बेफोरबायदिनि। दा जोङो हमना लादो जोङो माबाफोर फरायनोबा जेनेबा जोङो एन जिअ बा बबेबा बेफोर माबाफ्राव बि फ्राव मावनोबा जोङो जेरै बेफोरनि बागै जोङो एम एस दाब्लिउफोर फरायनांगोन बि एस दाब्लिउखौ जों फरायनांगोन। बेफोर माबाजोंहाय जों लाइनाव जों फरायलांनांगोन बेफोर लामाजों अब्ला जोङो जेना खि जोंनि प्राइभेट सेक्टर नन गभर्नमेन्ट सेक्टर बेयाव जोङो खामानिखौ मावनो मोनहैगोन।
नोंगौ।
दिनो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ लानानै नों ओ फोरोंगिरि जानोबा फोरोंगिरिनि थाखाय जेरै गोबां जोंनि गोबां सोलायबाय गोदोनिफ्राय लानानै। जेरै गोदो जोङो टेट बेफोरखौ नाङामोन। माबानो थाखाय बि एद नाङामोन। टेटबो होनाङामोन बि एद बो लानाङामोन दि एल एडबो लानाङामोन। नङा होमबा नोंथां? नाथाय दानि मुगायाव सोलिफु मुगायाव जोंनो बेफोरनि जोबोद गोनांथि बे नङाबा जोङो फोरोंगिरिनि हाबाखौ मावनो हाया। गिबियावनो बि एड लाग्रोनांगोन बा डि एल एड मोननै गेजेराव मोनसे आरो बिनि उनाव जोङो टेटबो होनांगोन आरो नोंथां। अब्लासो जोङो ओ माबाखौ फोरोंगिरिनि हाबाखौ मावनो मोनगोन बा मावनो हागोन माने सरकारजोंनो गनायथि होगोन । नों बे माबाखौ मावनो हागोन होननानै बेफोरबायदि दा जोङो फालांगि फालां फालांगि मावनोबाबो जोङो बेफोरनो मोनसे लामा दङ। सोलोंथाइ लानायजोंनो मोनो। दा जों फालांगि मावनोबा जोङो डाइरेक्ट गावनि गोसो बायदि रां बाहायनानै जों बिदिखौ मावनो नाङा बा मावनो हा हाया बेनि एसेबाबो गियान नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां। बेनिबो जेनाकि दाव अमा फिनाय बेफोरनि सायाव नों मावनोबा बेफोरखौ मावनोबा नोंथाङा माबा मोनसे ट्रेनिं सेन्टाराव थांनां गोन बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो माबोरै फियो मा जाहोयो मासे दाउ फिनांगौबा मासे अमा फिसिनांगौबा बा मासे बोरमा फिनांगौबा जों मा मा जाहोनांगौ बेफोरनि जेनाखि माबा बिसोरखौ साब सिखोन माबायदि लाखिनांगौ बेफोरनि सायाव जोङो सोलोंथाइ लाबासो मोन्थिनो मोनगोन आरो नोंथां नङा होमबा।
नंगौ नोंथांआ बुंनाय बायदियै बो दानि मुगायावबो जेसेबांनोखि गोरायानो जाथों ओ गावनि जिउ दानायाव आरो बेबायदि ओ बिभिन्न' धरनि बिभिन्न'हक गोबां आयदायाव गोबां बिभागावबो माने खामानि ओंखारना दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो गावबा गाव जिउखौ गावबा गाव जिउखौ माने दाना लांनो हागोन आरो बेनिखायनो प्राइभेट सेक्टरानो जा सरकारियानो जा नङाबाबो कम्पानियानो जा बेबायदियाव जों धेर गोबां खामानि ओंखारनाय नुनो मोनो। मोनदों बे नुनायाव जोङो गावखौनो माबा मोनसे मोजां खामानियाव निजुथि खालामनानै निजुत खालामो गावबा गाव ओ माने जिउ दानायाव बबे बबे बिजोंखौ बिथाङा मोजां मोनो
औ नोंथां।
सिङावनो थांनो हानायनि मोनसे ओ हुबिदा दं होननानै जों बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बिनि गेजेराव गेजेरनो जोङो जुदि ओ गावबा गाव जुदि हा सिङै जुदि खामानि मावनो गोसो जायोब्ला गावनो फैसा एसे इनभेस्ट खालाम नानै फैसा एसे बारा बाहायनानै गाव मोनसे कम पानि खुलिनानै गोबां गावनि सिङाव मानसि लाखिनानैबो मोजां रां खामायनायनि मोनसे हुबिदा दं होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ नोथां।
दा बेनिखाय बेफोर खामानिफोरावबो जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' हारिनि बा जों बर' रायजो हिसाबै बर' जाथि हिसाबै जोंनि गथ'फ्राबो गोबाङानो दिनै सांग्रांथि दङ सांग्रांथि थानायलाय ओ गोबां बर' गथ'आनो मोजां कम्पानि बा मोजां सेक्टराव थांनानै खामानि मावनाय जों नुहुरनाय दाबो नुहरदों आरो आरो मोजां मोजां पजिसनाव थानायबो जों नुगासिनो दं। ओ बिनि गेजेरजोंनो जु दि नोङो गभमेन्ट साखरि मावनोब्ला नोंथां बुंनाय ओ जिखुनु गभनमेन्ट साखरि मावनोबा आजिखालि कुवालिटि आरो कुवालिफिकेसननि ओ गोनांथि दं बा रोंगौथिनि गोनांथि दं आरो बेवहाय रोंगौथिनि सायाव जि नोंनि सार्टिफिकेट थागोन फोरमान बिलाइ थागोन बे फोरमान बिलाइया बेफोरनि थाखाय गोबां ओ मदद होनाय जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे ओ जुदि फोरोंगिरि मावनोब्ला टेट पास खालामनांगोन टेट पास खालामखांनानैबो डि एल एड बि एड बायदिसिना लानायनि बेबस्था दङ
औ नोंथां
बेखौ साननानै ओ जदि सासे फरायसाया मोजां फरायलांनानै आ टेट बा बि एड खालामनानै मोजां कुवालिफिकेसन मोजां रोंगोथि थायोब्ला दिनैनि समावबो गोबां ओ नायबिजिरनाय ओंखारबाय थादों आन जाद ओंखारदों बे आनजादफोरावबो गावबा गावनो उथ्रिनानै
औ नोंथां नोंगौ
गावनि मिजिं आरो गाव नि साननाय बे ओ सिमांखो सुफुंनो हानाय मोन से ओ मा होनो हुबिदा दं होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नोंथां
ओ जियानो जा ओ आरोबाव जुदि नोंथांनाव ओ बेबायदि आरो जिउ दानाय माबाफोर खामानिनि ओ मा होनो खुबिदा नि रादाय दंब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन आरो
औ हागोन नोंथां ओ जों आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां जों नेदाखि सर सोरकारि ज साख्रि जों बेफोरखौ मोननो जोबोद माबा खस्थ' जायो दा मानो होनना बुङोब्ला ओ मोनसे माबानि थाखाय पस्टनि थाखाय जोङो गोबां गाव गावनि सुबुंफोरजों नांनो गोनां जायो बेखौ जोङो मोन से माबाखौ पस्टनि थाखाय जोङो नांनानै जायनो बांसिन माबा मोनगोन नाम्बारफोर मोनगोन बेफोरसो साख्रिखौ मोन नो हायो बेखायनो जोङो सरकारि साख्रिजों लोगोसे ओ सरकारि साख्रिनि थाखाय जोङो माबा खालामनानै ओ फरायनानै बेखौ मावनो थाखाय जों जेनाखि नाजानाय बेजों लोगोसे जोङो गाव गावनि न'आवनो फिसा फिसौ माबाफोर मो खालामनानै जों जानो हायो जेरै दाउ अमा फिसिनानै ओ माबा मोनसे मोसौ बोरमा फिसिनानै बा दाउनि फार्म बा अमानि फार्म आजिखालिथ' नोंथां नुनो मोनो नङा होनबा जेरै ओ सोर कारनिफ्रायनो जोङो बैफोरबायदिखौ माखासे स्किम्सफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो मोनोबो जायनि जाहोनाव दा गोबां गामि ओनसोलफोरावनो जों नुनो मोनो दाउ अमा नि बा ओ बोरमानि फार्म खालामनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो बिदिनो जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा संसार जानायाव गोबां रांनि गोनांथि दङ। रांखावरि नङाबा जों हाखाया बे संसाराव थांना थानो नङा होमबा नोंथां जों माइरंनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं ना बेदर बायना जानोबो जोंनोबो रां खावरिनि गोनांथि लोमजाबा साजाबा बेमार आजार जायोबा जोङो बेयावबो जोंनो रां ओ‌ रांनि गोनांथि जायो
उम
जोंनि जिउ खांनायाव राङानो ओ रां नङाबानो जे बो जाया होननानै जों नुनो मोनो आथि
उम उम उम गोजोनथों नोंथां नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ दा बेबायदि समावबो आंनो दसे सम होनानै जिउ खांनायाव खामानिनि मोननैसो ओ मोजां रादाय हरनायखाय नोंथांखौ जोबोद जोबोद सायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांखौ गोजोननाय जासिबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां । औ दे नोंथां।